हेलौ
औ खोनानदों नोंथां खोनादों
औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय
औ
औ दा नोंथाङा मा खालायगासिनो दङ?
नोंथां नै आङो दैमा जिङावहाय जे माथावरि गायनाय ना नोंथां बेवहाय आं उन्दुगां ग्लांलाबायनानै दं आरो
होनबा खौरांफोरा मोजां ना?
खौरांफोराथ' नै दा मोजाङानो होनजाजायो आरो ना नोंथां
अ औ औ ओमफ्राय सानसुनि जानायफोरालाय जाखां नामा
आं नोंथां दाइथिंआवसो दं बेनिखायनो आं दिनै जानाय जायासै आरो ना मोदोमफोराबो बु ग्लब्लाजोब्बाय बेनि थाखाय जायासै आं दिनै औ
औ औ मोजांनो दे
औ औ
खौरांफ्रालाय बोरैदों?
खौरांआथ' गेजेरावनोसै नोंथां बेयावनोसै मोजांआनोसै
औ ओ ओमफ्राय बोथोरफ्रालाय बोरै सोलिदों नोंथांमोननि
ओ बोथोरा नै नोंथां बिराद ग्रम जायनि थाखाय आं मा होनदों माथावरियाव उन्दुनानै दंफैयो आरो नोंथां गोलांनानै दंफैयो
औ औ दा नोंथाङा दसे सम फैब्ला माने नोंथांनाव आं मोनसे आयदा लानानै फैदोंमोन आरो माने फंनैसो सावरायनो होननानै हायोब्ला नोंथाङा
औ हागोन नोंथां हागोन
औ दा बिदिब्ला जोंना मा होनो जोंनि मेन आयदायानो जाहैबाय जोंहा जोंनि समाजाव जोंनि स माहोनो सुबुंफोरनि गेजेराव मा होनो ओम निसा जिराद जाय निसाफोरखौ लानानै जों सुबुंफोरनि गेजेराव गोदोनिफ्रायनो जेन' गोबां दावराव दावसिखौ जों नुबोदों दा बेबायदिनो माने बे निसा जिरादा जेनेबा जोंनि ओ जों सुबुं माहारिनि देहायाव माबायदि गोहोम खोख्लैयो बे निसा जिरादखौ अभार द्राइ बाहायोब्ला बेफोरखौ माने नोंथाङा नोजोर बोनानै एसे फनैसो जा एसे मिथिगौ फोरमायनो होदो नोंथां
औ औ औ औ गोहोम गोग्लैनायखौ आरो ना नोंथां
औ औ
जोंहाथ' मा होनो बिदिनो दानि जुगाव गोबां सुबुंफोरा बारायनो हमबाय बा जोलैनि हांर फोरा बांबाय आरो ना नोंथां
औ
आरो जोंहा बेफोर बांनाय लोगो लोगोनो मा होनदों निसा जिरादफोराब बांबोबाय
नंगौ
औ जोंहा बिदिनो मा होनो जोंहा जोंनि मोदोमाव थानाय जे जोंनि पाटफोर जेरै बिखा बिख्लो ओमफ्राय मा होनो बिदिनो किटनिकफोर आरो ना नोंथां
बिदिनो जोङो सानफ्रामबो निसा जिरादखौ लाबाय थायोब्ला बा निसा जिराद फोरखौ लोंबाय थायोब्ला जेरै जुमाय बेैफोरबायदिखौ जोङो बेखौ जे लोंबाय थायोब्ला मा होनो हा लिभारफोर बुनाय बेरामफोर जागोन बा किडनेफ्रा फेल जानाय बेरामफोर जागोन आरोना नोंथां खोनाद औ जोंहा बिदिनो गोबां गोहोम गोग्लैगोन आरो निसा जिरादनि गेजेरजोंनो मा होनदों निसा जिरादखौ जोङो लाबाय थायोब्ला मा होनदों बैफोरबायदि अरगेनस फोरा मा होनदों नस्थ' जानायखौ जोङो नुनो मोनगोन जोंनि देहायाव थानाय नंगौना नङा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ निसा जिरादजों जोंहा निसा जिरादाथ' जोंना बिदिनो दानि जुगावथ' गोबां दं आरोना नोंथां
उम
जेरै होननो थाङोब्ला मा होनदों सोबनाय जानाय लोंनाय जानाय बेफोरबायदि गोबां निसा जिरादफोरखौ जोङो नुनो मोनखायोयानो नंगौना नङा नोंथां जेरै जानायनि जानायनिखौ आं नोंथांनो एसे खिनथाना होनि जे नोंथां बेफोरजों मा मा बेराम जायो जानायाथ' जोंना मा मा होनदों थांखु सिखर गय आरोना नोंथां बेफोर गासैबो निसा जिरादाव गोग्लैयो
औ
बेफोर मा होनदों बेफोरबायदि निसा जिरादखौ सुबुंफोरा लाबाय जायोब्ला जे गयफोर बाय सिखरफोर बा थांखुफोर जेरै सिकर आरो गय बेफोरखौ जोङो जाबाय थायोब्ला मा होनदों ग्लल गल‌ ब्लादारफ्राव मा जायो होनदों अनथाइ आरो बिदिनो गोबां बिबाङाव किदनिकफोराव अनथाइ जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ
औ बे जोंहा थांखु होनोब्लाथ' जोंहा बिदिनो थांखुफोरखौ मा होनो गुस्थिफोराव सोथाबलाबायनानै लानायखौ ज जों नुनो मोनो आरोना नोंथां बोरायफोरखौ बा दानि देरफुहांनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आरोना नोंथां निसा जथ' जोङो दानि जुगाव सेंग्रा सिख्ला बा बोराय बेफोरबायदि गासैखौबो जों नुनो मोनजोबखासैयानो दानि जुगाव बेफोरबायदिखौ लायोब्ला गोबां जेंना जेंसि जायो आरोना नोंथां आरो जोङो मा होनदों जुमाय लोंनाय जे जिराद बैफोरबायदिखौ जोङो सानफ्रामबो लोंबाय थायोब्ला मा होनो जोंनि थाखा फैसा गासैबो जोबलांजोबगोन आरोना नोंथां आरो मा होनदों लोंनायजों लोगो ओ सिबाय जोंहा न'आवबो दावराव जाबावलै नोंथां मा होनो लोंनायनि गेजेरजोंनो खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
आरो सोबनायफोरखौथ' मा बुंनो सानसेयावनो जे सुबुंफोरा सोबबाय थानाय जिराद जे सिग्रेट बिरि सिग्रेटाथ' गंसेयावनो दस थाखा नोगोर दाम लाखायो सानसेयावनो बिदिनो दसथा गाहाम सोबबाथाय एकस' थांखायो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो
जों बिदिनो गोबां रां आरजियो गोबां रांफोराबो नस्थ' जायो आरो गावनि गावनि देहायाबो बिराद नस्थ' जायो आरोना नोंथां
जायनि थाखाय जों सोबनाङा बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ नंगौना नङा नोंथां जायनि थाखाय बेफोरबायदि गोहोमफोरा जायो आरोना नोंथां जोंहा न'खरफोराव बिदिनो सुख सानथि थानो मोना बिमा बिफाफोरजोंबो बखि जाबाय थायो नोंथां बेफोरबायदि निसा जिरादफोरखौ जाय सुबुंफोरा लायो जोंथ' लाया र' बारे नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
औ दा नोंथाङाबो ससे फोरमायनो हागोन नामा?
बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होदोना नोंथां खोनादों ना नोंथाङा हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथाङाबो दा एसे फोरमायना होदो होनदां
औ हागोन नोंथां हागोन हागोन
ओ दे बिदिब्ला फोरमायना होदो नोंथां
ओ मा होनो
औ नंगौ
नोंथां जोंहा निसा जिराद लायोबाथ' जोंनि देहानिनो जोबोद माने मोनसे खहा मोनसे ओ मा होनो जिराद होननानै जों बुंनो हायो निसाखौ जोंहा मा होनो बिब्दिनो ओ निसा जिरादाबो जोंहा गोबां रोखोमनि दङ माखासे निसाफोरा जेन'बा जानाय माखासे निसाफोरा लोंनाय माखासे सोबनाय माखासे थुना लानाय बेफोरबायदि ओ निसा जिरादफोरा माने आलादा आलदा जुदायो माने ओ माने जों सुबुंफोरनि देहानि माखा से अंग'फोरखौ गाज्रि खालामो आरोना नोंथां दा बेबायदिनो जोंहा निसानि बिथिङाव जों माखासे मुंफोरखौ मख'नो हायो जे जोंहा जोंनि जि समाजाव बांसिनै माने ओ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो दा बैफोर माने बाहायनाय माखासे बे निसा जिरादफोरनि मुंफोरानो जाहैबाय जेनेबा थांखु जानाय बिदिनो बिरि सोबनाय सिग्रेट सोबनाय बां सोबनाय गान्जा सोबनाय इदिनो देनद्रेद सोबनाय ओमफ्राय जौ लोंनाय ओमफाय इदिनो ड्राग्स बायदि थुना लानाय दा बेफोरबायदिया माने ओ सुबुंफोरनि गेजेराव ओ सलिफ्लेबाय सलि फ्लेबाय थानाय मोनसे ओ मा होनो निसा जिराद आरोना बे दा बेफोरखौनो माने जेनेबा जों सुबुंफोरा बिदिनो सुबुंफोरा सोबोबा जायोब्ला माने बिनि मोनसे आदोद जायो सोब्बाय थायोब्ला दा बे आदोदखौनो माने सासे सुबुङा नागारनो एसे खस्थ' बा गोब्राब जायो जेब्ला आदोद जालाङो सर' जायो बेखौ माने नागारनो गोबां खस्थ' जायो आरो नागारनो हाया जायो दा बेबायदिनो माने नागारनो हायियावनो माने बिसोरो गोबां सोबनाय जानायखौ माने बारानिसे बारा बारानिसे बारा जानायखौसो जों नुनो मोनो दा सासे सुबुङा बेबिदिनो मोनसे निसा लानानै बेखौ नागारनो हाया जायो दा बेयाव बियो जेब्ला नागारनो हाया जानानै गोबां बारानिफ्राय बारा बारानिफ्राय बारा बे निसा जिराद बाहायबाय थायोब्ला बे सासे सुबुङा गावनि जिउखौ माने खोमाना लानायखौबो जों नुनो मोन्दों मानो होनोब्ला जोंहा गोबां निसाफोर लानायनि जाउनाव जोंनि देहाया माने आ मा होनो गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनो दा जोंहा निसायाबो मोनसे जेन'बा मोनसे लिमिट थायो जोंनि देहायाव जिदि जि लिमिटखौ जेनेबा अबार नांगौनि बारा जुमाय लोङोब्ला बे सासे सुबुङा जेन'बा गाज्रिआथ' जाखागोन नङा होमबा नोंथां दा बेबायदिनो माने जोंहा गासैबो बिथिङावनो जखा होननाय थायो दा बे जखानि बाराखौ जों बाहायोब्ला जोंनि देहानिनो बा गावनिनो मोन जोबोद खहा गोनांखौ जों नुनो मोनो दा बिब्दिनो जोंहा जुमायख खौ जो ब-बर'फ्राथ' बुंबा गोदोनिफ्रायनो आ संनानै लोंबोनाय मोनसे ओ निसा जिराद आरोना बे जुमाया थेवब्लाबो नाथाय खायफा सुबुंफोरा लोङोब्लाबो बिसोरनि देहाया थाजिम बा थाग्रायैनो थायो। मानो थायो होनोब्ला जोंहा ओ बिसोरो जुमायबा बिदिनो निसा मुवाखौ माबायदि रोखोमै लानांगौ बा माबायदि ज'खानि लानांगौ बिसोरो इखौ मिथिगौ। बिसोरो गावसिनि ज'खानि बाराखौ बिसोरो लोङा। खम बिबांनि लोङो बिसोरो जे ब्ला ओ फोथारफोराव खामानि मावनानै मेंसोनानै फैयो अब्ला बे टाइमाव बिसोरो गावनि मेंनाय देहाखौ होखारनो थाखाय बिसोरो खायफा सुबुंफोरा माने जुमाय लोंनो लुबैयो दा बिसोरो सुबुंफोरा माने जुमायखौ ओ बि जेसेबांखिनि ज खानि लोंबा देहाया मोजां जागोन बा गावनि देहानि थाखाय गारजि जानाय नङा दा बैफोरखौ नोजोर बोनानै बिसोरो माने एथ'खाब माने जुमायखौ लोङा आरोना ख'म बिबांनि जुमाय लोङा दा बेफोर बैसोरबायदि सुबुंनिया माने ओ देहाफोरा एथ'ग्राब माने गाज्रि जाया दा जाय सुबुंफ्रा माने ओ नागारनो हाया गावनि लोंनाय, सोबनाय, जानायखौ माने नांगौनि बारा अभारद्राइ सो सोबो जायो बिदिब्ला माने बे सुबुंनि अ माखासे देहानि अंगफोरा माने बियो ओ मानो हायानो जेनेबा नांगौनि बारा जायोब्ला बियो माने ओ कन्ट्रल हाया जायो जेन'बा ओ नांगौनि बारा जानाय लोगो लोगोनो बेहा माने अभार जाबाय दा बियावनो माने गोबां रोखोमनि बेमार-आजार बायदि सानाय-सुनाय आरो बेजों लोगोसे उम मा होनो किडनि गाज्रि जानाय लिभार गाज्रि जानाय दा बेफोरबायदि जायो। दा जेब्ला सासे सुबुंनाव लिभारानो गारज्रि जायोब्ला बिहा जानायनि सायाव माने खस्थ' जायो जानाय लोंनाय जामुंनि सायाव दा बेफोरबायदि जेन'बा जाय सा-सासे सुबुङा जेन'बा जानायनि सायावनो प्रब्लेम जायोबा जेंना जायोब्ला ओंखामखौनो मोजाङै जानो हायाब्ला बे सासे सुबुङा माने ओ सासे मोजां सुबुं थाजिम देहानि जागोन बे हाखायानोखा आरोना नोंथां। दा बिदिनो जोंहा निसानि बिथिङाव बुङोब्लाथ' गोबां दंबावो बिनिखायनो जोंहा बुंनानैथ' फोजोबजोबनो हाया बिनिखायनो जों दिनैनि बे निसानि सायाव सावरायनाय आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नसै नामा नोंथां?
औ दे दे।